नोंथां
खोनादोंना ओ नोंथांआ जुदि फ्रियैनो दंङब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ दं रायज्लायजागोन दे नोंथां
औ औ नोंथां दा अब्ला जोंओ जोंनि बर'नि न'खरफोराव फिसि जानाय माखासे जिब जुनारनि बिनि सायाव रायज्लायनि जोंओ बेजों माबोरै मुलाम्फा जानानै न'खरखौ खुंलांनो हायो मुलाम्फा खालामनानै
औ
बागै जोंओ एसे रायलायनि आरो होमबा ना
दे बुंलांदो होमबा
औ आङो अब्ला आंनो बुंग्रोनोसै दा न'आव फिसि जानाय जिब जुनार होनोबा जों जोंनि गामिफोराव नुदों जोंनि खाथि खालानि गामिफोराव माने दाउफ्राथ' जोंनि बर' न'खराव थाखायोआनो फ्रायानो ना दाउफोरखौ नुयो औ। ओमफ्राय सोरनिबा न'खराव बांसिनै माने एसे खम आरो माने बियो हांसोफोरखौ जों नुयो बारा लानाय जाया हांसोफोरखौ सोरबा सोरबा लायो।
औ
बिदिनो अमाफोराथ' थायो बर' न'खराव बांसिन निआवनो बिदि आरो ओमफ्राय बिदिनो बोरमाफोरखौबो माने बेबो बारा गोबां मानसिफ्रा लाया एसे बिबांनिल' मानसिफ्रा जोंनिथिं लायो आरो बोरमा दा बिदिजों न'खर खौ माबोरै मुलाम्फा खालामनानै न'खर खुंलांनो हायो होनोबा हायो जों जोंनि गामि फोराव नुदों गामिनि मानसिफोराथ' गोबां बेबायदिनो ओ मा होनगोन साख्रि बाख्रियावहाय बारा गैखाया नालाय जायफ्रा साख्रि मोनदों मादों बेसोर दाथ' टाउन बा नोगोर एरियाआवहाय बा नोगोरनि बेबायदिनो जायगा फोरावसो थाफैनांखायो नङा होमबा दा गामि ओनसोलाव थानाय हिसाबै जोंहा माने ओ मावनाय दांनाय आबादफोरजोंल' आसा खालामालाबानो माखासे जोंनि बर'नि ओ बिमाफोरा बर' न'खरनि जायफ्रा हाबा जानाय आइजो बिसोरो गावसोरनो सानदांनानै अबे मोनसे माने जिब जुनारखौ फिसियोबा माबायदि एसे जोंनियाव मुलाम्फा फैगोन आरो बेखौ फाननानै जों माबोरै जोंनि न'खरखौ एसे फेदेरलांनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै गोबां बेबायदि नों दिनो दाउफोर बोरमा हांसो अमाफोरखौ लायो नङा होमबा बेथ ओ गासै दायथ'आनो माने ओ जों नि हिनजाव न'खरनि हिनजाव मानसिफोरनि सायाव थायो आरो ना। दा नोङो दाउ फोरखौनो साननानै नायदो माने दाउखौथ जोङो जानो थाखायल न'आव दोना नालाय सोरबाथ मालाबा नोंनाव बिफैगोन दाव गैयिया बिफो दा लकेल दाउनि दामफोरा जोंनियाव न'फ्राव बायनो थाङोबा बिदिनो इसिबां बुरजा नङा नङाबाबो माने थामजौ बाजि नङाबा ब्रैजौ बिदि थांनानै दं आरो दा। ओ आरो नोङो बे दाउखौनो जुदि नोङो बै बाजारफ्राव ब्रयलार गोदाग्रा दाउ लकेल गोदाग्रा बिसोरनिफ्राय बायनांगौ जायोबा बाजौ नङाबा बाजौ बाजि आरो केजिसेयाव। बिसोरनिफ्राय बिदिनि सिंनि बेसेनावसो मोननो हायो आरो जों दाउखौ। दा बिफो जोंबो माने गोबां नोङो दाउ फिसिनो हायोबा जोंनि लकेल दाउखौनो जुदि गोबां बुरजा खालामनो हायोबा नोंहा गोबां मुलाम्फा दं। थारैनो जोंनिया माने थांनाय बोसोरावसो दा दैलां जानायखाय इसेबां लाथवाखिसै न'खरावनो जों निया आदा आरो बाजै बिसोरो गय बारिखौनो माने फुरा बै मोनसेदि मुसारिनि निट नेट मोनोना नोंथां बेखौ गोजौसिन बिरखोनो हायैनि दुमदिंनानै आरो बे गयबारि सिङावनो मोनसे बिसोरनि थाखाय थाग्रा जायगा ओ गग्राखौ खालामनानै दोननानै बिदिनो बिसोरखौ दाउ लकेलखौ दोननाय जादोंमोन आरो नोंथां जोंनिया गोबां बेबायदिनो एसे गिदिर सिङाव लुनानै नै बेयाव बिदै दैनो हानाय गोबां जायगाफोरबो खालामनानै होदोंमोन। दा बिथांमोना माने गोबां बिबायदिनो माखासे दाउखौ बेरहोदों गैयाबाबो दाउ बिमाया जोंनिया बिसोरो दोननाया खमायबो ब्रैजि नङाबा द'जिथासो जाबायमोन आरो। बिनि गेजेराव दा बिसोरो गोबां बिदैफोर दैयोमोन बिदै दैनानै माखासेखौ माने बिदिनो सम लानानै बिदैफोरखौबो जमा खालामनानै माने बाजाराव फानहैयोमोन आरो बे लकेल दाउ दैखौ लकेल दाउनि बिदैखौ बाजारफ्रावबो फानदों आरो माखासेखौ बिमाजों बेरहोनानै बेखौनो आरो बिमा खालामनानै दोनबावनाय बिदि जादों आरो दा गोबां सुबुंफ्रानो जोंनियाव माने लकेल बे दाउखौ लांफैदों हाबाफोरावबो हरनो मोनलायनाय जादों। खमैबो बिदिनो नैजौ बिदिनो थामजौ नङाबा थामजौ बाजिसिमबो मोनसे समाव थांदों आरो दाउआ। गोबाङा माने जोंनिया थामजौ बाजिथादआव ब्रैजौसिमानो जाहैगौमोन आरो उन्दै गेदेर। बिदि जादों आरो बिदि बुरजा दोननो हानाय जादों नाथाय माखासे समाव गोबां बिनो गिनांगौ नांगौबो फैयो मानो होनबा बेमारफोरबो फैयो नालाय जोंहा। ओ बेखौ बिराद जोथोन लानांगौ जायो। नोंहा इसिबां गोबां दाउ थानानै जुदि बेमारफोर जानानै होयोब्ला गोबां खस्थ' मोनो नालाय बेखायनो बांद्राय फेदेरनोबो हाया आरो नों थां माने एसे फानजानाय जाबाथाय थाब थाब फानहरनांगौ जानानै फैयो आरो नङाबा
उम
मार आजारखौ जुदि गिनांगौ गैयाबा एसे दोननो हायोबा एसे बांसिन मुलाम्फा मोनबावगौमोन आरोखि जोंनिया दाउ फिसिनाया बेबायदि दा बेयाव नोङो बेनिफ्रायबो नोङो गोबां मुलाम्फाफोरखौ मोननो हादों आरो बिदिनो अमा फोराबोथ बिदिनो ना अमा आजिखालि गोदोथ' जों बर'आल फ्राय अमाखौ जायोमोन नाथाय दा बा गोबां जोंनि ओ सारा आसाम नाङैनो माने जाजोबनाय जासै अमाखौ गुबुन हारिफ्राबो बेखायनो अमानि औ बि बिबाङा नांगौ जानाय बिबाङा बारायलांबाय बिनि आ मोननाया एसे खमसो जालांबाय नालाय अमाखौ गुबुनाबो जानायखाय दा बिदि जानानै फै दों आरो दा अमाफोरखौबो नोङो जेनेवबा खासिफोर खालामनानै दोनबाबोथ नोङो एसे मोजां जेनदिबा नोङो मोजां जोथोन लानो हायोबा अमायाबो देरो नालाय आरो जोथोन लायाबा नांगौ बायदि आदार होआबाथ नोङो अमायाबो देरखाया। दा बिदि आरो दा बेखौबो नोङो फाननानै नोङो रां खामायनो हादों जोंनि बर' आइजोफोरा। आरो बिदिनो गोबां सोरनिबा न'खराव बोरमाफ्रानो बुरजा बुरजा थायो ना आरो बोरमाफोरा माने बोरमा फ्राथ' इसेबां खस्थ गैया बिसोरखौ माने नोंनि बारि बागाननिफ्राय गुवारबा हगारनानैबो हरनो हागोन बिसोरो टाइम बायदि फैखायो। आरो टाइम बायदिनो बिसोरो गलिफ्राव गाखोनानै गावसिोरनि थाग्रा जायगायाव थाखायो आरो। बिदि हगारनायखौबो नुदों आरो जोंनिथिं बोरमाफोरखौ गयबारिफोरखौ दुमदिंनानै दोननानै दा थाङाबो एसे फोरमायना होदों नोंथांमोननिथिं दाउ अमा बोरमा बेफोरजों लोगोसे माबा मोनसे गुबुन सुनारफोरबो फिसिबावो ना मायो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होलाय?
अ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बेबायदिनो जोंनिखिबो सोलियो माने न'खर न'खरथ दाउ थाखायआानो जोंनि बर'आ दा बुंनो थाङोबा जोंनि बर' सुबुंफोरनाव गोबाङानो दाउ अमा फिसिनाया गोबांखा
दा बिदिनो दाउआथ न'फ्रोमनायावबो थाफ्रामोआनो। खायफा खायफा बेराम आजारनि थाखा खै दाउनि बेराम आजारफोरनि थाखायबो थायफानियाव गैया बो जानो हायो एखमबा थैजोबो मालाबा आरो खायफानाव माफा मानै थलाङो बेबायदिनो आरो फोलेरा बाराय थायो नालाय बांसिनानो न'खरफ्रोमावबो थाफ्रामो।
थाफ्रामो औ
बिदिनो बेबायदिनो गोबां हाबा जानाय हिन्जाव बा सिख्लाफोराबो गोबाङानो बेफोरबायदि आब फिसिनायाव मदद होयोबा खायफाया फिसियोबो गावबा गाव बो लाफायो गावबा गाव जेरै गोसो बायदि मुं दोनो बेबायदिनो गाबज्रियो आरो बेबायदिनो गाबज्रिनाय बायदियैनो खाय माबा लानाय मा होनो ओ मानसिनि राव लानाय दाउफोराबो खाथि खाथि फैफायो बेफोरबायदिनो माबा जानानै थायो आरोखि ना
औ औ गावबो गाबज्रि जाबाय थाबाय नालाय बेखौनो बेबो बिदि
गाबज्रिनाय बायदियैनो रावबो लायो। बिदिनो गोबां दङ बेफोरबायदिनो। आरो गोबाङानो दाउ अमा फिसिनानै न'खर खुंनानैबो दङ। गोबां न'खरानो बेफोरबायदिनो सोलिनानै दङ मानो होनबा गासैबो न'खरानो एखे नंजोबा नालाय खायफानिया साखिरि गोनांफोरबो दं बिसोरबो लायो खायफाफोर थ गोबाङानो आथिखालाव आरो टाउनफोराव थाहैनाय जाबाय नालाय
औ नंगौ नोंथां।
गोबां माबाफोराबो दाउ अमा फिसिनायफोरा खमायलांनोबो हमदों। खिन्थु गामि ओनसोलाव नायनो थाङोबा दाउ अमा फिसिनाया बांसिनैनो दंखायोबो। आरो जानो हागौ बेफोर मालाबाबो जोबनायबो नङा गोमांनाय नङा जानो हागौ निया बेफोरबायदिनो न'खर खुंबोदों आरो गोबाङानो बेफोरबायदिनो मोसौ फिसिनाय मोसौ हालुवा बेफोरखौथ' आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोखानाय दुब्लि फोथार हालेवनायनि थाखाय मोसौ हालुवा फिसिनाय
औ
बेफोरबायदिनो आरो बोरमा फिनाय बेफोरबायदि खायफानियावथ' गोबां फार्म फोरबो दङ दाउ अमानि फार्मबो बानायनो हमदों दा जोंनि गामियावनो दङ दाउ अमानि फार्म दाउनि फार्म गोबां बानायनो हमदों मानो होनबा गोबां मुलाम्फा जादों आरो एखमबा समाव बोसोरनि बोसोरनै बोसोरथाम बिनि गेजेराव एखमबा समाव बेमार आजारनि थाखायबो दाउ अमानि बेमार आजारनि थाखायबो गोबाङानो लस जादों खहाबो जालांनो हमदों। थेवब्लाबो जाय बेखौनो उम माबा लानानै खामानिखौ आग- आवगायलांदों बिसोरो खहा जादोंब्लाबो नागारना नागाराखै आरो जेरै जों मावलां गासिनो दं बा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय दाउ अमाया थैदोंब्लाबो बिसोरो आरोबाव फिन बेखौनो जागायफिनदों।
औ
बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दं गोबाङानो मानो होनबा बिसोरनि ओ जाय खामानि आखाइायाव लादो मावनो लादो बे बेखौथ' बिसोर मावफुंखागोनानोखा नालाय बेनि थाखायनो बिसोरो गाराखै। स' बेफोरबायदिनो लाखिगासिनो दं जोंनि गामियावबो दं बेफोरबायदिनो मोनसे समाव बेमारफोरनि थाखायबो अमा फार्मनि अमाफोरा थैलांजोब नो हमदोंमोन अब्लाबो बेयो गाराखैमोन आरो
औ नंगौ।
दिनैसिमहालाै दङ लोगोसे दाउ अमायाबो दाउआबो दङ दाउ फार्मबो दङ अमा फार्मबो दं दा आं मिथि मिथिनायाव दा जों गामिनि जायनियावबा दङ बिनि अमाया ओ अमा फिसिनाया गासै नैजिनिबो सायाव दं जानांगौ।
औ औ नंगौ नोंथां
दङो बेबायदिनो सानफा एफा बा सप्तायाव मानै माथाम बेफोरबायदि बुथारो बा फानो फाननानै बेफोरबायदिनो मुलाम्फाबो लागासिनो दङ बियो। मोजाङैनो सोलिलांगासिनो दं आरो
अ दा नंगौ दा बिदिनो जों माने न'आव फिसिनाय गासैबो जुनारफोरनिफ्रायनो जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हाखायो नङा होम -बा आरो न'आवबो जों जाबाय ना गोबां जोङो दाउखोबाबो जानो हायो। नोंनिया न'खराव बोरमाफोर दंङोबा। आथिखालाव माने गोबांनि बिमा बिफायानो माने गावनि गथ'फोरा जेन'बा जि थाखो पास जाबा बा जिनै थाखो पास जाबा माबा मोनसे माने आनजाद फ्राव उथ्रिनो हायोबा बेफोर बोरमाफोर नङाबा बिदिनो माबा मोनसे सिथारनानै न'खराव ओंखाम जाहोलायनाय जोंनि न'खराव गोबांबो जायो आरो बिदिबो ना बे समावबो नोङो नोंनियाव जुदि दंखा गायोबा बेखौबो जानो हाबाय जाहोनो हाबाय बेफोरबायदिनो आरो दा अब्ला गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों जोंनि बेबायदि न'आव फिसिजानाय माखासे जिब जुनारफोरनि सायाव मा मा फिनाय जायो आरो बेफोरखौ फाननानै जोङो माबायदि रां आरजिनो हायो बेखौ नोंथांनिफ्राय आंबो मिथिबाय बिनि थाखायनो नोंथांनिसिम बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै आसा खालामदों
नोंथांनिसिम बेफोरबायदि सावराय
जों आरोबाव जोङो इयुनाव मोजांथार मोजां सिनाय बेनिफ्राय मोजां सिनाय जोङो रायज्लायनो मोनगोन ‌। अब्ला नोंथां जोंहा स समाबो जाबाय जों जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो लाखिथ'नोसै नामा? औ नोंथां दे गोजोनथों।